औ
नोंथाङा खोनादों?
औ
औ नोंथांनिसिम आङो मोनसे खोथा एबा मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन हागोन नालाय?
औ
औ आं बुंनाय बादिब्ला आङो। जे टपिकनि सायाव सावरायनो होनबोला आङो जोंनि ओ हायेन एबा सोमखोर मिथिंगाखौ लानानै सावरायनो नागिरदों जे सिगांनि ओमफ्राय जोंना सोमखोर मिथिंगा होनोब्ला एनभाइरनमेन्टना होनोब्ला बोरै बोरै दङमोन आरो बोरै थाबोगोन आरोना बोरै ओ बोरै डिस्ट्रिय जालांदों। सोमखोर मिथिंगा जेनेबा एनभाइरमेन्टा बेखौ जोङो होबथानो थाखाय मा मा खालामनो नांगोन बिखौ नोंथाङा एसे फोरमायना होदो। खोनादों नोंथाङा?
अ हेलौ' मा होनदमोन?
औ माबा नों थाङा सोमखोर मिथिंगानि बिखयै माबा मोनसे फोरमायना होदो।
अ अ सोमहोर मिथिंगानि बिखयै
अ
औ सोमखोर मिथिंगानि बिखयब्लाथ' सोमखोर मिथिंगा होनोब्लाथ' जोंहा गोबां रोखोमनि मिथिंगा मिथिंगायाव गासिबो गोलैयो जोंहा ओहोम जेरै बिफां लाइफां। मिथिंगा बुङोब्ला गासिबो बे बुहुमनियानो
उम
हाजो हाला हायार दावमा दाउसा बिदिनो आरो गासिबो
ओ आरो नोंथाङा माबाफोर बुंदों?
अ द हेलौ
औ
नोंथाङाबो एसे फोरमायना होग्रोलाय नोंथाङा नोंथांमोननि माबायदि इदि जेनेबा।
औ सोमखोर मिथिंगा होनोब्ला आंना बहुद गोबां गोबांखौनो फोरमायबोबाय नोङो गोबांखौ फोरमायबोबाय माने गासिखौबो सोमखोर मिथिंगा होनना बुंनाय जायो नालाय। जोङो बुंनो थाङो दंफां लाइफां एबा दंफां दंफा आरो बुङोबा मैगं थाइगं बेफोरनिफ्रायबो जोङो लानानै बुंनो हायो जे जोंना ओ फिथाइ सामथाइ एबा फिथाइ सामथाइ एबा आरो मैगं थाइगं एबा गोबां रोखोमनि बिखौबो मि मिथिंगा होननाय जायो आरो बे मिथिंगा मिथिंगाया दा बे समनिफ्राय जोंङो गोदो समावथाय गोबां मिथिंगा दंमोन गोबां मिथि मिथिंगा होनोब्ला गोबां इनभाइरमेन्टआ गोगोममोन। गोगोम मान बोलो गोरामोन आर ना आरो दायो सम फैनानै जोंना दायो मिथिंगाया एसे खमायलांदों एबा जिउआ जोबलांदों मिथिंगानो जिउआ जोबलांदों। आरो बे फैगोन समाव जानो हागौ मिथिंगाया जोबलांनोबो हागौ। नाथाय बिखो जोङो बिखौ जों फोजोबनायनिफ्राय बेखौ जोङो ओ जोबलांनायनिफ्राय बासायनायनि थाखाय जोंहा मोननै मोननैसो टपिक मोनथामसो टपिक एबा मोनथाम खुरां बुंनो नाजायो आङो जे जोंना जे प्लास्टिक बाहायनाय प्लास्टिकनि इनभेनसन खालामनाय बेफोरखौ एसे खमायनो नांगोन आरो दंफां लाइफां दाननाय होनोब्ला जोङो इंलिस आंराजियावनोबुंनो होनबा बुंनो हायो। ओं होनबा मा होनोमोन। ओं दिफरेस्ट्रेसन होनना बुङो जोङो दंफां लाइफां दाननायफोरखौ बिखौ जोङो बासायनो नांगोन आरो बेख बेखौ जों बासायनो नांगोन आरो बे फैगोन समाव जोंङो माबा फैगोन समाव जोङो बिखौ दंफां लाइफांखौ दाननायनि बेलायाव दाननायनि बेलायाव होनबा दंफां लाइफांखौ दाननायनि दाननायखौ नागारनानै जोङो दंफां लाइफां गायनो नांगोन बिनो बेनि थाखाय जोङो मोनसे
औ
ओम प्रिथिबि एबा मानसिफोरनि थाखाय जोंहा मोनसे हां लानाय एबा अक्सिजेन होननायखौ दंफां लाइफांनिफ्राय मोनो नालाय बेखौ जों माबा माबानो हागोन आरो बिनि अनगायैबो जोंहा मोनसे खोथा रोंखौ जे ओ अजन लेयार होननानै जोंहा बे एटमसफेयारनि सायाव ज बयनिफ्राय ओ गोजौसिनाव एटमसफियार होनोबा मोनसे लेयार अजन लेयार बे जायोना। अजन लेयारनि सायाव मोनसे एटमसफेयार दङ बेखौ जोङो बासायनो बासायना थान मानोना बे अजन लेयार गैयाबा जोंना बे माबाया मा होनोमोन। आबहावाया जोंना जोबलांगोन एबा इनभाररमेन्टआ जोबलांगोन आरो बुंनो थाङोब्ला जोङो बे आबहावानि आबहावा एबा इनभारमटेल इनभारमेन्ट बिनिफ्रायनो जोंना अजद जन लेयार खौ जोङो मोननो हायो मानोना ग्रिन एनारजि होननानै मोनसे मोननो हायो जे बे दुनियाखौ माबा दंफां लाइफांखौ एबा मानसिफोरखौ बासायबोयो आरो आरो बे सान साननि आलट्राभायलेट रेडियेस सन होननाय मोनसे फैयो नालाय बे रेडियेसनखौ जोङो माबा लांनो हायो बाहाय खमाय होनो हायो ज जे ज अजन लेयारा गैयाब्ला जोङो बे अट्राभायलेट रेडियेसन होननाय मोनसे हमफ हार्मफुल रेडियेसन जे मानसिफोरनि थाखाय बहुद नासयजानाय होनोब्ला। बाहाय देनन्जार बिखौ जों हमना मोनो। आरो बे साइन्टिफिकेलि प्रुभबो जाखानाय नालाय। बेखौ जोङो ओ नागारनो थाखाय जोङो माबा खालामनांगोन आरो जोङो दंफां लाइफांखौ गायनो नांगोन एबा दंफां लाइफांखौ दाननायखौ जोङो एभयद खालामबोनांगोन होमबोला जोङो इनभाररमेन्टेलनि सायाव मोनसे गोगोम माबा खोलैनो हागोन आरो। आरो नोंथांनिसिमों सोंनो नागिरो जे आङो बे इनभाररमेन्टेलनिफ्राय मा मा रोखोमनि फिथाइ सामथाम मोननो हायो। एबा मा मा जों मोननो हायो बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायना हालाय। नोंथां खोनादोंं?
बुंफामलाय
नोंथाङा बे माबानिफ्राय एसे फोरमायना होलाय। जे मा होनोमोन? ओ आबहावानिफ्राय जोङो मा मा रोखोमनि बुस्थु मोननाय जेरै बुङोबा फिथाइ सामथाइनि अनगायै जोङो अक्सिजेन मोनो आरो बायदि रोखोमनि जोङो जाग्रा मुवा हारिबो मोनो बेफोर नोंथाङा फोरमायना होलाय एबा जों बिलाइफोरनिफ्रायबो मोनो दावाइ हारि बनायनाय बेफोरखौ नोंथाङा बाह एसे फोरमायना होलाय।
अ जों मिथिंगानिफ्राय होनोबाथ' जों जोंनो थांना थानाय राहायानो मिथिंगा। मिथिंगानिफ्राय जों गासिखौबो मोननो हायो। दावबायानो जा गाननाय जोमनायानो जा। गासिबखौबो जोङो मिथिंनायनिफ्रायनो मोनो। जोंहा दोङो न' थाग्रा न'। बेफोरबो मिथिंगा मिथिंगा मिथिंडा मिथिंगायावनो गोलैयो मानो होनब्ला जोङो बेयाव गायनाय दंफांफोराबो जोंनि बे मिथिंगानिनो। मा होनो?
मिथिंगानिफ्रायनो लाबोनाय बुस्थुफोर आरो ना? बिदिनो गसि ममि मिथिंगानि सायावनो सोनारो जेरै दाावसिन दाावला बेफोरबो मिथिंगायावनो सोनारो। जोंबो मिथिंगायावनो सोनारनानै जायो। बिदिनो मिथिंगानिफ्राय जोङो मोननो हानाय बेफोरो जाबाय बिलाइनिफ्राय बिलाइफोरनिफ्राय दावबाय मोननो हायो आरो बिफां लाइफांनिफ्राय फिथाइ सामथायाइ। आरो अक्सिजेनबो' होयो आरो बिदिनो गोबां रोखोमनि दं। स द' नोंथां दायोथ' बुङोब्लाथ' जोंहा मिथिंगाया गोबां गुबुंले जानो हमदों नङा होमबा से औ माने आगोलनि बाय बिदि नंला आरो माने सोलाय जोबबाय माने गुबुंनो जाजोबबाय जेरै
मानसिफोरा बेयाव हाजोफोराव थांनानै मिथिंगाखौ माने बंफां लाय बिफांखौ दाननानै बेयाव न' बानायहैनाय थाहैनाय एबा खहा खालामहैनाय एबा बिदिनो मिथिंगायाव माने प्लास्टिकफोर गारनाय बे प्लास्टिकआथ' जे से जेरै सेवा ना बे थाबाय थायो गोबावयै, मिथिंगाखौ बेफोरनोबो गुबुंले खालामदों आरो। जेनेबा दाखोर सावनाय प्लास्टिक सावनाय बेफोरबायदिेरनो गोबांआनो माहोनो मिथिंगाखौ खहा खालामदों आरो।
दैफोराव जेरैहाय मैला गारनाय प्लास्टिकल प्लास्टिकला बेफोर बेफोरबो माने मिथिंगाखौ गुबुंले खालामदों आरो। अ नोंथांमोननि जंगै मिथिंगाया माबोरै एसे फोरमायना होनो हागोन।
जोंनि ओनसोलफ्राव ओमफ्राय जोङो बुंनो हायोबा हाजो एरिायाव थायो आरोना आङो माने हाजो हाजों खाथियाव। जे जोंनि ओनसोलावथाय बे टाउन सहर बायदि एसां गुबुंले नङा जोंना बाहाय ओ आबहावा बा अक्सिजेन लाना थांनाय बाराथाय एसे साफायानो फैयो गुसुआनो फैयो नाथाय जोंना टाउन सहरनि बायदि जेरै टाउन सहरनि बादि जोंना आबहावाया गुदुं नङा जाहाथे ओ माबायाव ओ हां लानो एसेबां दिस्टार्ब जाया। माबा खालामनो थाखाय ओंखायनो जोङो बुंनो थाङोब्ला जोंनि सिं आबहावाया सब सो मोजां कन्डिसनावनो दङ होनोब्ला जोंहा फिफ टि आउट अफ हान्रेद आउट अफ हानद्रेडनि बिथोराव जोंना सेभेन्टि पारसेन्टआ जोंना मोजां। नालाय जोंना दैमा दोङो जे डाइरेक्ट डाइरेक्ट मोनबोनाय जे अखानिफ्राय हायनो दैमा दोङो ओ आरो बुंनो थाङोब्ला गोदान गोदान दंफां हानो रुजुयो नाल हाजो नालाय जोंना दंफां गोदान गोदान रजयो थाब नो एबा हासार दोङो ओ बेयाव। गोबां रोखोमनि बिदिनो फिथाइ सामथाइबो जों मोननो हायो आबहावानि अनगायै। आरो बुंनो थाङोब्ला जों गाहायनि फारसे नायोबा जोंना ओ गायनाय फुनायनि गेजेराव दङो माइ हादै गायनो मोनो जोङो। माइ ओ माइ मोनो बेव माइ मोनो। गार' हारि गायनो हायो जोङो गोबां रोखोमनि गायनाय थुनाय दोङ आरो फुरा बार' मासनि बार' मासनि खेथि होनोब्ला जोंहा साहा बिलाय बागान दोङो। आरो साबलाइ बागान होनोबा सााबलाइ बागान दोङो। इसिं गय बागान दोङो आरो बायदि बायदि रोखोमनि जोंहा गायनाय फुनाय दोङो। उम जोङो दायो आरो बिनिफ्राय गाहायसिनाव थाङोबा जोंना नानि ना फेद्रआवनो नानि वाव जोङो गोबां रोखोमनि ना हारि नुनो मोनो गोबां ओ सानाय ना खबाय ओ नास्राय सानाय एबा खांख्राइ हारिबो नु खांख्राइ खुसिया बायदि रोखोमनि जोङो जानायफोरखौ नुनो मोनो जों आबहावानि बिथोराव। जों आरो बुंनो थाङोबा जोंनि ओ आलादा ओनसोल आलादा ओ। जेनबा आलादा जायगायाव जोंना जे टाउन सहर दङ बेफोराव जों बिह। दि बुस्थुखौ नुनो मोना जे हां मोजां हांलानो मोननाय। एबा ओ। जां हां लानो मोननाय मोजां खामानि मावबोनाय उम जेरै। खामानि होनोब्ला आं बुंनो सानदोंदि। ओ खेथि बाथि हारि मावनायखौ जों नुनो मोना बेलेग ओनसोलनि बिथोराव जोङो। दा बे जोंनि ओनसोल होनोब्ला जोंनि ओनसोल आन्थायाव जों नुनो मोनबाङो बिसे। खौनो जे माबा मा होनो आबहावाया जोंना मोजाङैनो दं दासिमबो। आरो आं सानदों बे फैगोन समावबो बिदिनो थाबाय थाालांगोन आबहावाया। आं नोंथांनिसिम बि